औ।
अ नोंथां दाामानि मा खमायगासिनो दंलै नोंथां।
ओरैनो दङ नोंथां नै बिदिनो गायनाय फुनायफ्राबो हाखांजोब्बायना ओंखायनो जिरायनानै दङ आरो माने नोंथां।
अ होमबा जोबजोब बायानो आरोना होनबा नोंथां। नोंसोरनिथ' अ-अ गामि एरियाफ्रावथ' गैखलाना नोंथां।
गामि एरियायाव बिदिनो नखरफा न'खरनै दंबावो नोंथां गायनो औ बुस्थुआ जोंहा सिगाङाव बे अखा हाग्रोबाय होननाय जाबायना बेयावनो एसे गायखाना लाजोबनायानो बायदियानो जाबाय आरो मानो होनब्ला उनावबाथ' एकदम हानो नागिरथाराना अखायाबो बेखायनो अखा हानायावनो औ।
गदाय गायदों बेयावथ' मोनलाना।
औ मोनला मोनला औ।
औ।
बिदिनो जायो नै दाथ' उनाव गायनायफ्रा मेसिन नागिरलाबायनांसिगोनसो बिसोरो गायनो फुनो थाखाय खस्थ' जायो आरोना मेचिन नागिरनाय आरो मेचिनखौबो ओरैनो मोनाना जों बारा हरनांगौ जायो घन्नोिन' गाह लायो इमान बुरजा हाखौ मि मिसिनजों गायनाय माने जोंहानो लस जानाय आरो बिदिखायनो अखा बोथोरावनो गायनानै लाखाबाय नोंथां जोंहा ओमफ्राय नोंस्रालाय बोरैथोलिगासिनो?
जोंहाबथ' नोंथां जोबबायानो नोंथां जाहाबो माने बारा बुरजाखौ गायखायासै नोंथां देग्लायो मानि माइखौनो आं थांनाय बिसोर दामखौनो बारा मोजां मोना खै होनदां माने फाननायनि थाखाय गायसै देग्लाय नोंथां खोब ओदिनो बाख्रियाव दोननो जानो थाखायल' दोननाय जाबाय नोंथां गायनाय जाबाय।
अ बिदिसो आर ना होनोमबा औ ओमफ्राय ओरैनो खै बिगासो गायदों बायदि देग्लायलाय माइखौलाय नोंथांमोनलाय?
ओं नोंथां जानो आनथाथ' जोंहा न'खर एसे गिदिरखायो आङो नोंथां खोब गायबाय आङो नोंथां आद नय बिगासोया जाबाय आरो ना औ जाग्लायो बेखौ नोंथां फाननाय जासिगोन आरोना। एसे एनैखौलाय औ नोंथां एसे एनैयाथ' नोंथां माने बै गेजेर ससेफ्राव फैसानि आखाल बायोबा माइरंफोर फाननायावनो थाङो माथो नोंथां ए नेैया माया जामखायो माथो बेयाव बाख्रिनि माइफ्रालाय नोंथां औ।
लाब गैया नोंथां माइ बुर बुरजा गायनानैबो बिराद खहासो जायो माथो समफ्राबो बेखारसो जायो आरो थाखा फैसाफ्राबो माइ गायनायावहाय जोंहा गोबां थाङो। बुंनो थाङोब्ला गायनायनिफ्राय गायैयानो साबसिनसो होनजायोलै। बायना जानायानो साबसिन मानो होनब्ला जों फारसेनिफ्राय थांथारा जेरै जोंना हाल एवनायनायनिफ्राय लाना आलि खोनाय आलि दाननाय गायनाय आ फुनाय आरो बेबो न'खराव दावराव दावसि जाबावसो गायनाय फुनायनि समावहाय औ।
फैसानि एभेललेबालाय बेलेग
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ आरो। गायना फुनानै दोनबाल' जाया ना नोंथां मुलिबो सारबावनांगौ जायो दाना आवमा सोबो औ आरो। आरो हानाय समावबो एकदम नांलाय खमलाय जाथारो एकदम सानदुं गो सायावहाय माने एखदम गसंथाब गसंथाब हानायाबोथ' गोरलै नङाना नोंथां।
औ नोंथां सेस बिदिनोसै आरोना नोंथां प्रसेसफ्रा माथो
बिराद खसथ' मोनो माइ हानायफ्रावबो मानसिफोराहायो
औ।
माथो होनबावनो ना नोंथां संसारानो बेनोसैबा आरो बेखौ मा होनो मावाबानो मोनो। गैयाबा माइ माइरंखौ जाखा थायोब्ला मानसिया जानायखौ सोलायनो हाबालाय मावनाय दांनायखौबो सोलायनो हायो आरो।
दानानि मावनाय दांनायफ्रा मेसिन आगजुफोर फैदोंबाबो नोंथां फैसानि आंखा आंखाल जायो नालाय नोंथां दानियावथ' मानि आंखाल गैला। मेचिन आलि दानजेननायनिफ्राय लानानै जोङो ओ गायजासिमखौ जों माबाखौ मोनखायो नोंथां हानायखौबो जों मिसिनखौनो मोनो। नोंथां फैसानिल'सो खोथा जायो नोंथां दा आबादखौनो जोंङो बिदि मोजाङै मावलायलायनो हायाबा नोंथां। बोरै थाखा फैसानि ओंखारहैनो आरो नोंथां आबादनिफ्रायसो आबाद मावगोन होननानैसो जों फैसाखौ मोनो। बेयाव आबाद मावनाय समावनो जों फैसा थांबाथ' जों फैसाखौ मोनो आंखालखा नालाय नोंथां बिदिनो जायो आरो नोंथां मुगाया दावखो होनबाबाबो जों फैसानि आंखालावनो दावगाफानो हाहैया बेनो जायो आरो दा औ दा
माथो मा होनो आथिखालावहाय माथो दडाइरेक्ट हानानै मारा होलां हाल होलांखाग्रा ओंखारदोंनो मेसिन
औ नोंथां जोंनिथिंजायथ' मावफैबायानो नोंथां जोंनिथिंजाथ' फैबायानो बेफोरबो माने नोंथां थांखायो आरो ना माने बेफोरावबो एखदमबारे फैसाफ्रा एखेस माने नोंथां नों जेनेबा खेनसेयावनो हाजोबनो हायोबाबो नोंथां माने नों जे समाव नोङो जेनेबा बैदि सिगांनि प्रसेस बायदिनो हायोब्ला नोंथां जेनेबा मानसिजों हानाय ओमफ्राय मेसिनजों एसे एनै मारा होनाय बेजों एखे फैसाया बेयाव लगायनानै जहैसो थां थाखांगोन आरो ना नोंथां औ नोंथां माने जेबो सोलायनाय गैया होनजायो आरो ना नोंथां। माने फैसाथ एखेयानो थांगोन नालाय नोंथां।
ओरैनो नोंथां घन्ता हिसाब लायो ना बिघा हिसाब लायो बे मारा होग्रा
अ नोंथां आंथ' खोन मोनादोंदों बिगा हिसाबैसेो लायो होननाय खोनादां।
ओरैनो बिघायाव बेसेबां बादि नोंथां।
बिगायावथ' नोंथां आंथ' हाफेरनाय जायासै नोंथां आं दामफोरखौ बारा मिथिनाय जायासै आरो नोंथां। माने खिन्थु आं मिथियो जे माने एखे थामफ्रामो होनदों आरो। आरोा नोंथां आं खोब नुदों पसिसफोरखौ नुदों आरो नोंथां खिन्थु आं दामफोरखौ बारा सुलु लानायखौ जायासै आरो नोंथां।
अ बिदि आरोना नोंथां।
नायनायगोन नोंथां मानसिफोर मोनबाय बायाबा आंबो नायनोसै आरो नोंथां एबारनियाव गायनायथ' गखांबाय नोंथां जेन थेन बाबो मानसिजोंनो गायजोब्बाय नोंथां मिचिननि गायासै देग्लायबो
हानायानो नोंथां स्राास्रि मोजां जायोलै।
बोरैबा थख'बो जायो आरो नोंथां मानसिफ्रा बारा खस्थ'बो मोना माने फैसाफोरबो एखे थाङो नालाय नोंथां। औ बोरैबा स्र'बो जायो ओमफ्राय फैसाफोरनि आं खालाव माने मानसिफोरबा नोंनि गोसो बादि जायो नालाय मेसिनजोंबाथ' खेनसेयावनो हाजोबथारनांगौ जायो नालाय नोंथां। फैसाबो खनसेनो थांनांगौ मानसिजोंबा जोङो एसे एनै हानानै साननसुनियाव फैसाफोर जगर बानायदेरनानै जों माबाफिननो हायो आरो ना नोंथां मथा मथि मेचिन गिदिरबाबो माने माखासे माबानि थायो आरोना फैसानि खोथा थायो आरो ना नोंथां।
मानसिजों हाबो जारला जाराथा एकदम सान्दुं गोसायावहाय एकदम गसंथाबबाय थानांगौ जायो। आरो साहा मेथाइ एकदम थांलाय फैलाय लाबोलाय। लांलाय लाबोलाय बिराद खस्थ' जायोना आरो एक्सट्रा मारा होबावनांगौ जायोना।
औ औ नोंथां बेफोरनोसै आरो खोथाया।
बेबायदि बाना लाबोबावनांगोन। दुब्लिनिफ्रायहाय एकदम बेखौ एकदम बजा सरनानै दांग्रि खानानै एकदम बेखौबो खाथिबासो बाना लाबोनो हासिगोन गोजानाथ' आरो बावहाय गारि भारा गारनां लायगोन। बेयावबो गारियाव थिखोनायावहाय माने मानसि नांगौ जायोना नोंथां औ।
हाब गोदोनियावथ' नोंथां बिदि नंबावसो दाथ' एसे सोलायबावबायसो गोदोथ' गासिबो जिग जिग जिग बानजोबनाय आरो गोदानथ' गायदामलाजोबनाय जा हा दं बिसोर गायदामलाजोब। योमोन नोंथां औ नाथाय दाथ' बारा बिदि गायदामला जाबो मावला।
औ नंगौ नंगौ।
माने गोदोनिया खेथि मावबाथाय माने माइ खेथिबाथाय गासिखौबो मावजोबखायो। मावबाथाय मावखाया बिदिसो गोदोना औ ओमफ्राय बेफोरखौ खस्थ'आबो बारा जासिगोन। नोंथां बे आबाद जायाबा बेनो लस। देहाबो लस जासिगोन आरोना नोंथां। औ मथा मथि बुंनो थाङोब्ला दाथ' बिराद सोलायबायना नोंथां औ।
गोदोनि आबाद मावनायफ्रा बिराद खस्थ'यै मावबोदों नोंथां औ बेयो गोबां खस्थ' मावदोंबा बिसोरो गोदोनि समाव बांद्राय जौगानो हायासै।
जौगानो हायासै आरोना नोंथां माखासे। गोरों गोरा एसे सनदेरनायखायसो ना नोंथां। दाथ' हाब बिसिम गोग्लैनांगौबाथ' दाथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जासिगोन नोंथां।
जौगाख'नो हाया हाया जायो बिदिब्ला।
औ औ।
औ खामानि दामानि मावनायफोरखौबो मोनलियाना नों आं एसे बेलेग खामानि माव फोरबो रोंनांगौ आरो ओ खामानि दामानि खामानि मावनानै मोननाय फैसाया थायाना नोंथां औ दानो मोनगोन दानो जोबलांगोन। बिदियाव बोरै जानोना नोंथां औ
एसे एनै खस्थ' खालामबा फिथाइखौ मोनोमोन नोंथां दाथ' मेलेम सुलायनायनिसो जुगा। गावबा गाव मेलेम बाहाया बाथ' दानि जुगावथ' जेबोआनो जाला नोंथां। नोंथां सोरबा मावनो हायि बायदियाबो मेलेम दङ। सोरबा मावनो हाग्राबा मेलेम गैया बिदिनो आरोना
बेबायदि जायो आरो औ।
औ नोंथां बुंनो हाग्राजा मावनो हाग्राबाबो नोंथां ओरैनो ओ जाया आरोना नोंथां माने मेलेम बायग्रा सुबुंफ्रासो बांसिन साबसिन जायो आरोना नोंथां। दानि जुगावथ खामानि दनानै जिरायनासो जोबो नोंथां कम्पिउटार थुबानो फैसा मोनो मबाइल दांबानो। फैसा मोनो बेफोरसो नोंथां दानि जुगाव
औ रोंनांगौ नोंथां दानि जुगावहाय थाखा फैसा खामायनोबो। औ गोदोनि समाव गोदोनि जुग बायदि नंलाना दानि जुगाहाय थाखा फैसा खामायनायाबो। बयबो दाना माथो थाखा फैसा खामानियावनो गोसो होसै।
औ नों गासिबो
औ गोनांथिफ्रानो एकदम बांद्रायथारबायना आरो दायो मुवा बेसादफ्राबो माने बिराद दाम गोसा जाबायना गोदो जिबायदि दाममोन दायो बे बेफोरबायदि नंलाना बिराद सोलायनो हमबाय आरो बिराद दाम जानायखौबो जों नुनो मोनबायना नोंथां।
खोनादों ना नोंथां औ औ औ बेबायदिनो औ। गोबां खस्थ' मोनबाय आरोना मानसिफ्राहाय गोदोनि समावहाय दानियासो बांद्राय खस स्थ' खालामला गोदोना एकदम। सानफाथोलो खामानि मावथारोमोन आरोना औ।
औ औ दानिया नोंथां माने फैसाजोंसो खोथा गोजासै माने फैसा खामायनो थाखायनो दानि जुगनि फरायसाफ्राबो माने बारा फरायनायावबो गोसो होला नोंथां। फरायनो माने थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखायनो माने बिमा बिफाफ्रा आबादारिसो नोंथां आबादा जाफ्लांबासो फैसाफ्रा जोबा जोबा जाहोयो। दालाय नोंथां दा आबाद जायि समावनो थ' दाना फिसालाफ्राबोथ' दानि जुगनिया बुजिया लासिनो थाया। गासिबो बुजिलायजोबो थाखा फैसानि गोनाङाव सोरबा फरायनायखौ गारो थारनांगौ जायो आरो ना नोंथां खायफा बिदिनो बानानै गारनाय जायो सोरबा बेखारै थायो नाथाय जायहा बुजिनो गोरों बेफ्रा माने खस्थ'फोरखौ एसे एनै बुजिलायनानै गारनाय जायो आरो। ना नोंथां गारनो होननानै गारनाय जाया आरोना नोंथां खायफाया नाथाय समाजा सोरबा गोरोन्थि सो बुजियो। आरो सोरबाबा माने स मेगनाथ' बयनिबो मेगन नोजोराथ' एखे नङा नालाय नोंथां। सोरबा गावनि साबजानायखौ मावनायखौ नुयोब्ला सोरबाबा मेगन सानाय नुयो। बिदिसो नालाय नोंथां।
सैथो माथो होनबावनो जुगानो सोलायबाय नोंथां थार थाखा फैसानि जुगा गोनांथियाबो माने बिराद जाबाय आरो दानि जुगावहाय एसे एनैल' थाखो फैसाजोंथ' रायजो जानो हाला नोंथां बिराद खामायग्रोना लानांगौ जायो आरो थाखा फैसा गैयाबा। जोंहा माने उनावहाय माने बिराद खस्थ' मोननायखौबो जों नुबोबाय आरोना नोंथां। आरो गामि एरियावनो नुनो मोनबाय नोंथां। माबायदि जायो जोंहा थाखा फैसा गैयाबा नांलाय खमलाय औ सोरांबानो गाव जों गाव मा होनो नखरनिजों नखरनि बुलाय सोलाय बायदि जानायफोरखौहाय जों माने नुबायानो थाबाय आरोना। दासिमबो ओंखायनो मानसिफ्रा एसे नुनायजों सोलायनायबो जाबाय आरो आथिखाल मुगायाव औ
मा बुंबावसै दानि जुगनि खलायना नोंथां दानि जुगनि माने ओमफ्राय गोदोनियाथ' गोबां खस्थ' खालामफुग्रासो दानि जुगनि बा मेलेम बाहायग्रा नङा दानि जुगनि मानसिखौ गोबांखौनो नुबोदों नोंथां बोहोलो बोलो बाहायनायखौ नुबावो जानो नोंथां दानि जुगाव? गासिबोथ' मिसिनसो मावजोबो मेलेम'लसो एसे एनै बाहायगौना नोंथां? औ जाखिनि मावो गासिबो कम्पिउटार मावो मेसिन मावो। दाथ' मानसिनि गोनांथिफ्रानो बारा गैबावलासो खामानिफोर मावनोबो नोंथां खामानि दामानि मावनो दानि जुगाव ए आइ दं।
औ नंगौ नोंथां। माथो होनबावनो औ-औ नंगौ नंगौ आरो मुगायाबो जौगाबायना नोंथां मानसियाबो मुगाजों लोगोसे खारफानांसिगोन।
बुंनो हायोब्लाथ' नोंथां दानि जुगनि फरायसाफ्रा नोंथां लेखा फरा खौ लाफानांगौ लानायाथ' नोंथां माखासे बुजिनांगौ खोथाखौ बुजिग्रोना जोंहा दानि जुगाव ए आइ सालायनायफोरखौ सोंलोंनांसि गौ नोंथां औ गंफ्रोम मबाइलावनो गावबा गाव ए ए सटेसनफोरखौ लानाय जाया गाहामसै आरोना नोंथां। औ माथो बुंबावनो नोंथां मुगाजों मुगा समाबो सोलायबाय मानसियाबो सोलायनांसिगौ आरोना नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ दे ओइ नोंसोर थांनो नागिर